अ मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां दान्दिसे दायो जों नै दा एसे जिरायना दं नोंथां।
अ नोंथां माने नोंथाङाथ' खबरफ्रा बोरै माने नोंथाङा दासानदै जेबो खबर खौनो लाथारला
आं दासान्दि माने खेथि बाथिनि एसे माबाना नोंथां माने दुब्लिबारियाव बिदिनो आलि नाय मानाय एसे बिजियाव दंथ'यो माने नोंथां। माने बिनि थाखायनो खबर सबरफोर लानो मोनथ'वाखै आं
औ नोंथां होमबा नोंथाङा एसे आबाद मावनायाव एसे बेस्थ'थ' आरोना नोंथां ओंखायनो जेबो खबर गैथ्रा नोंथांनिफ्राय
औ नोंथां औ औ औ नोंथां जाखांबाय दा औ दानि बावैसो जाखांदों।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अनलाजों दाउसोमोन नोंथां।
अ बेथ' जोबोद गोथाव ओंख्रियानो माथो नोंथां होनबा ना
औ नोंथां। नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दं?
नोंथां नै आंबो दं ओरैनो जिरायनानै माने बोथोराबो गरम नालाय माने लामा याव ओरैनो जिरायनानै बार जानाय जादों आरोना नोंथां।
अ नोंथांना होनबा नोंथांनालाय बोरै खबरफोरा?
नोंथां आंना खबराबो बिदिनोसै जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर आबाद मावनायनि सम नङा होनबा नोंथां माने मोजां होनजायो आरो नोंथां माने आबादफोरखौनो मावगासिनो आरोना नोंथां।
अ अ मोनानि जानाया आदारफोरखौ जाखांबाय नोंथाङा?
मोनानि जानाय आदारखौथ' आं औ मोनानि जानाय आदारखौथ' आं जाखांबायमोन जानाया दहायनो नोंथां।
औ औ मा ओंख्रिमोन?
औ माने नोंथां नोंथाङाथ' दा जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावाखैना?
मावथआखै नोंथां मावथ'आखै।
अ ओमबा नोंथांआथ' दा ओरैनो दङ आरोना नोंथां? आंथ दा ओरैनो दङ आरोना नोंथां जिरायनानै।
औ ओं नोंथां ओरैनो दं दा।
औ होमबा नोंथां नोंथाङाथ ओरैनो दं नालाय नोंथांजों मोनसे आयदानि बा टपिकनि सायावसो सावरायनो एबा लारायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथांखौ माने नोंथाङा एसे उम दाथ' जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावाखैबा फोरमायना होदो एसे आं
हागोन नोंथां हागोन फोरमायनो हागोन।
फोरमायना नोंथां माने मा मा सोलायनायखौ नुनो मोनगोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ गोदोरो गोदोनि आरो दानि बागै नुनायावथ गोदोनि दिनावथ बिदिनो न' बां गैयामोन नालाय नोंथां बिदिनो थुरिनि मानि लुनायसोमोन नालाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
दायावथ अनेक सोलायबाय दाथ बिदिनो जोंना थुरिनि नंला इदिनो थिंनि थिंनि सोरबा सोरबा बिल्दिं बिदिनो आसामथाइब लुयो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव माने इदिनो जानाय लां लोंनायफोराबो बारा मोजां नङामोन नालाय नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां।
सोलायबाय आरो गोदोनि दिनावथ बिदिनो थानायफोराबो बिदिनो हाग्रा बंग्रा बिदियावसो थायोमोन नालाय नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां।
आरो गोदोनि दिनाव गाननाय जोमनायबो बारा गैयामोन माने बिदिनो बायनायबो गैयामोन नालाय नोंथां माने गाव गाव गावनो दानाय लुनाय माने बिदिनो बिदिनो अनेक अनेक बिदिनो दखना दखना इदिनो गाव गावाबागावनो दानानै गानोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
उम दाथ माने दङ बेनो माने गावनि गोसो बायदि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बायना लानो हायो।
औ!
माने रां गैयाब्ला माने गोदोनि बायदियनो साना लाजायो आरोखि माने बे गावनि नांगौ जिनिसफोरखौ आबुं खालामनो हाया।
औ औ नोंथां औ औ।
गोदोनि दिनाव माने बिदिमोन आरोखि नोंथां। आरो गोदोनि दिनाव लाइट साइटबो गैयामोन। आरो जोङो हान्थिनो थाखाय मोजां लामाफोरबो गैयामोन हाग्रा बंग्रामोन। माने दाथ अनेक ओंखारबाय माने गोदो दिनाव बिदिनो हान्थिनो थाखाय गारि मथरबो गैयामोन।
औ औ नोंथां नोंगौ नोंथां।
दाथ अनेक बिदि गोदोनि बायदि नंला मनानै अनेक सोलायबाय दाथ दा नुनायावथ जोङो माने अबेबा थांनो थाखायबो अनेक माने दान्दिसे समबो नांला माने दसे समावनो अबेबा थांनो होनबानो थांब्रबनो हायो गारि मथरजों आरो। गोदोनि दिनाव गोजानाव थानाय बेफोरखौ खौरांबो लानो हायामोन नोंथां।
औ औ नोंथां नोंगौ नोंथां।
दाथ' माने मबाइल ओंखारबाय बिदिनो अबेबा गोजानाव माबाफोर जादोंबाबो मबाइलनि दारै नुनो मोनो।
औ नोंथां नोंगौ।
माबा जाबाबो माने जों मबाइलनि दारैनो मिथिनो मोनो। अनेक बिदि सोलायबाय आरो नोंथां। दाबो एसे बेनिफ्रायै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां। नोंथांनिफ्रायबो माने एसे। आंबो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां।
अ जागोन नोंथां जागोन होमबा आं एसे फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेनेबा जों बुंनो थाङोदि जेनेबा जों जोंनि ओनसोलाव आरोना थां माने गोदोनिफ्राय दासिम सोलायनायखौ बुंनो थाङोब्ला जों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोना नोंथां। जों नोंथांथ' दानि बुंबाय। जेनेबा न' बां सोलायबाय जोंनि ओनसोलावबो जों एसेबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय जों आं बुंनो थाङो दे नोंथां माने जोंनि ओनसोलावबो माने गोदो गोदाय माने आबै आबौमोननि समाव। माने जों थानो थाखाय जों न' लुयोमोन जायनि न'आ एबा जाय न'आ। थुरि एबा नारानि जायोमोन आरोना नारा। हानानै एबा थुरिफोरखौ हानानै जानला मोनला बानय बालायना बानायनाय थायोमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो जों दानि जुगाव जों नुनो मोनो ज गोबां गोजौ गोजौ न' लुबाय इटानि लुबाय माने बायदि रोखोम। मनि मोजां मोजां न' लुनो हमलांबाय आरो।
औ औ माने साबसिननिफ्राय साबसिनसिन जानो हमबाय आरोखि।
औ औ नोंथां आरो जों गिबि आरो बुंनो हाबावोदि जेनेबा गोदो गोदाय जेनेबा जों मोन औ माने हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव माने जोंनि लामाफ्रा माने जानला मोनला जालाबायोमोन फिसा जालाबायोमोन आरोना नोंथां माने हाग्राफोरजोंनो थांला थांलाबायनांगौ जायोमोन आरोना थांबा जों दानि जुगाव जों नुनो मोनोदि माने जोंनि लामाफ्राबो जोबोद मोजां मोजां फाक्कानि बा इथा जाबनाय माने बायदि रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो जों बुंनो हाबावोदि थारमाने गोदोनि समावथ' जों ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय। जोंनो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै एबा बिफां लाइफांनि दालायफोरखौ सिफायला बायनानै माने जों संनाय जायोमोन बनजों नङा होनबा नोंथां
औ नोंथांमोन।
औ माने जों दानि जुगाव माने दानि जुगाव जों नुनो मोनबायदि जेनेबा माखासे कारेन्टजों संग्रा ओंखारबाय एबा गेसजों संग्रा ओंखारबाय माने जोङो माखासे गोबां समखौ माने जोङो। गोबां समा जोंनि आखायाव थाबाय होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां माने जों खम समावनो माने जानाय आदारखौ माने जों दिहुननानै जानो हायो आरोना नोंथाङा जों संलाबायनानै नोंथां‌। औ आरो जों बुंनो हाबावोदि माने गोदोनि समावथ' बांद्राय लेखा गोरों एबा सोलोंथाइ लानायखौ जों नु सोलोंथाइ लानाय गैयामोन आरोना। थाङो जों बिनि जाउनाव माने बायदि रोखोम रोखोमनि माने ओ जों दिहुननो जों गोदोनि समाव नुनो मोनाखैमोन आरोना जों नोंथां दानि जुगाव माने जों माने सोलोंथाया माने गोबां जानायनि थाखाय। एबा सो सोलोंथायखौ गासिबो सुबुङा लानायनि जाउनाव माने गोबां सोलोंथाय लाग्रा ओंख कारेन्टनि जाउनाव माने जों गोबां माल बुस्थु मुवा माने बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो जों जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनो नोयि बुस्थुखौनो जों नुहोनो हायो एबा। मिथियै जों बुस्थुखौनो जों मिथिजोबनो हाबाय आरो ना। जों माखासे बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला माने जों माने ओ गुनाय गुबुन गोजान जायगायाव थानाय सुबुंफोरजों माने जों जानबुं एबा मबाइलनि दारै जों लारायनो हायो नङा होमबा।
औ नोंथां औ औ।
औ माने जों गुबुन गोजानाव थानाय जाय सुबुंफोरजों जेनेबा जों बिसोरनि ओ जायगा एबा बायदि रोखोमनि मुवा बुस्थुखौबो जों माने जानबुं एबा मबाइल थाखोरै थारै माने जों नाहरनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ आरो नोंथाङा दानि बुंदोंमोन जेने गारि मथरफोराबो ओंखारबाय नों नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलाव। माने जों गोबां रोखोमनि गारि मथरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा मोनसे गुबुन जायगायाव थांनोब्ला माने गोदोनि समावथ जों थाबायनानै ए बा ओ हानथिनानै जेनेबा जों ओ थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। थांनाय माने जायनि जाउनाव जोङो मोनसे जायगायाव थाङोबा जों एसे गोजान जायगायाव थांनोब्ला जों जेनेबा हान्थिनानै थांनायनि जाव उनाव माने गोबाव सम लायोमोन आरोना। आरो जों दानि जुगावथ जेनेबा जों मोनसे जायगायाव एबा जों गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो जेनेबा जों दसे समावनो जों मोनहैनो हायो मानो होनोब्ला बुङोब्ला जोङो ओजों गोजौजोंबो बिरग्रा एबा बिरखंबो जों नुनो मोनबाय ट्रेइन जों ट्रेइन एबा गारि गोलावबो जों नुनो मोनबाय माने गारि फिसा फिसाबो जों नुनो मोनबाय। माने बायदि रोखोमनि माने गारि मथर जों नुनो मोनबाय आरो नोथां माने जों। मोनसे जायगायाव थांनोबा माने दसे समावनो जों मोनहैनो हायो आरोना नोंथां। औ औ नोंथां।
औ आरो जों मोन मोनसे उम जेनेबा जों मोनसे बाथ्रा आरो बुंनो हाबावयोदि माने गोदोनि समावथ जोङो खा ओ जेनेबा जों नयाव थायोब्ला जेनेबा जों लाइट बा कारेन्ट होनाय बुस्थु गैयामोन जों जायनि जाउनाव माने गोदोनि समाव जेरैबा बेबायदिनो बाथि होननाय मोनसे बुस्थु जों जेनेबा जों सुखांनानै एबा ओ फोजोंनानै थायोमोन आरो नोंथां जों जायनि जाहोनाव
औ नोथां औ।
जाय जायनि जाउनाव जोंनि स्रां जानाया जों एसे खम जायोमोन आरोना नोंथां। आरो जों दानि जुगाव बुंनो थाङोबा माने नोंथां कारेन्ट एबा लाइट गैयिनि जाउनाव माने गासिबो नखरावनो थानायनि जाउनाव माने स्रां जाजोबा एबा जों गुबुन जायगायाव थांनोब्लाबो जों माने खोमसि खोमलाव थांनायनि गोनांथि गैलिया मानो होनना बुङोब्ला जों मानो होनना बुङोब्ला माने गासैनिबो नखरावनो थर्स होननाय मोनसे थायो नङा होमबा नोंथां। जों जाय जाय जों जेनबा जों गुबुन जायगायाव थांनोबा जों फोजोंनानै थानो हायो स्रां स्रांनो थांनो हायो। माने ओ माखासे जेनबा ओ जेबो जों गिनांगौ गैलैया आरो नोंथां माने जों स्रां स्रां जों थांनो हायो आरोना नोंथां। आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे बांसिन जों सोलायनायखौ नुनो ओ सोलायनायखौ जों बुंनो हायोब्ला जोंनि समावनो आरो। दा बिराद नो नोंथां
औ नोंथां।
बिनि जाउनाव माने जों गोदोनि गोदेनि जुगाव बांद्राय हाग्रा बंग्रा गैयिनि जाउनाव माने जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला माने जों मोजाङै थांनो हायो आरोना
औ नोंथां औ औ।
औ औ जेनेबा नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय। औ औ नोंथां माने नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आं जेबा नोंथांनि ब्रा बुंनायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरोना नोंथां। नोंथांआबो आंनि बाथ्राखौ बोरै मोनखो मोननैसो फोरमाय खोन्थादो
आंबो बिदिनो नोंथां आंबो मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय।
औ नोंथां जेबा नोंथां सम
माने आं जा मिथियै बाथ्राखौ नोंथां फोरमायनो लायो आरोखि।
औ नोंथां जेनेनबा समाबो जाबाय नोंथां कलखौ एसेआवनो' दोनथ'सै खोमा नोंथां ना?
औ दे दे
हेल' नोंथां
हेलौ
ओै नोंथां कलखौ दानहरलाय नोंथां।
आंनाबो दानजायाखै नोंथां
आंनाबो दानजायाखै माथो नोंथां।